दोनबायना
आ खुलुमबाय नोंथां
उम
दा नोंथाङा मा मावनानै दङ
आङो ओरैनो माने बाय हेरायाव थांनानै दासो मोनफैखादों ओमफ्राय दायो ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दंथ' यो आरो नोंथाङालाय
अ अ आंबो जिरायना दं नोंथां
औ
दा बिदिबा जोङो माखौ लानानै सावरायगोन नोंथां
जोङो बिफां लाइफांनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
अ दे होमबा नोंथाङानो एसे औ नोंथाङानो होनबा एसे बुंहरग्रोनायदो
औ जागोन दे नोंथां आंनो बुंग्रोसै दा जोङो बिफां लाइफाङाबो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि गोदांथार बेसाद होननानै जों बुंनो हायो आरो मानोना जोंनि थांना थानायाव जोंनो अक्सिजेन गेस नांगौ नङा होमबा
औ औ
औ बे गेस अक्सिजेन गेसखौ जोंनो मा बिफां लाइफाङा जोंनो होयो आरोना थ' जोंनि ओ मा होनगोन थांना थानायाव बे अक्सिजेन गेस हेल्प खालामो नालाय जोंनो बे औ बे अक्सिजेन गेसखौ नांगौ नालाय बे बि फां लाइफाङा बेयाव मदद खालामो आरो जोंखौ आरो जोंनि खुगानिफ्राय जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बे बिफां लाइफांफोरा सोबनानै लायो उल्था बिस्रो सोबनानै लानानै जोंनो मा होनगोन अक्सिजेनखौ हगारनो हयो आरो
औ औ
औ ओमफाय एयावबो मदद खालामो आरोबाव गुबुन मोनसे बाहायथि होनोबा जों बिफां लाइफांखौ गोबां बुस्थु बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो ना जोंनि खामानिफोराव जेरै जोङो ओ ओंख्रि संनोबाबो जेनेबा अदाबाव सङोबा बनफोर बायदियाव जोङो बनफोर बायदि बाहायना बानायनानै जोङो ओ अर सुनानै जोङो बेखौ इउस खालामनो हायो आरोना आरोबाव जों आरोबाव जों नुनो मोनो जोंहा टेबोल सियार टुल ओ बिसिना खिरखि दरजा गोबां दं आरो ना आरोबाव न' बानायनायफोराव औ गोबां रो समावनो जोङो बे बिफां लाइफांखौ बाहायनानै बाहायनाय जायो आरो माने
औ औ
औ जोंनि माने जिउआव गो गोबां बेसादजों लोगोसे बे अक्सिजेनजों लोगोसे बियो बेसादफोर बानायनाय बा बिनि बाहायथिया जोबोद गोबां आरो जोंनि जिउआव आरोबाव औ आरोबाव जों नुनो मोनो जोङो मा होनगोन गोदोनि दिननिफ्रायनो आरोना जेनेबा सोरबा लोमजायोब्ला बा सोरबा उदै सानाय बा सोरहाबा खर' सानाय बिदिफोर दङब्ला गोदोनि दिनावथ' मा होनगोन डाक्टरफोरबो बिदि गैखायामोन नालाय
औ
थ' बिसोरो मा ओ खायफा ओ बिफांफोर दं जायनिफ्राय जोङो मेडिसिन बानायनाय जायो। बैफोर समाव बिसोरथ' जेबो मिथियामोन नालाय बैफोरबादि बिफांनिफ्राय बिसोरो ओ बिफांनि बिगुरफोरखौ ओ बोखानानै बा दाननानै बिसोरो औ देग्रिन देग्लिनानै मा होनगोन। बेखौ मुलि बानायनानै बिसोरो जायोमोन आरो आरो बेफोर बादि समाव बिसोरो बिदिनो हामहैयोमोन आरो बिदिनो थांनानैबो थायोमोन आरो ओमफाय बिदिनो बै समनिफ्रायनो बिदि जाबोनानै दानि जुगाव जों नुनो मोनो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय गोब बां मा होनो मेडिसिन बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
आरोबाव बिफां लाइफां होनोब्ला जोंहा बिथां बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइफोर जानो हायो नङा होनबा नोंथां जेरै थाइजौ खान्थाल ओ आरो लिथिखु लिसु गोबां गोथाव गोथाव फिथाइ जों जानो मोनो। जायखौ जायनि मादाव जोंहा खायसे फिथाइफोरा जोंखौ हेल्थआव बो मोजां खालामो आरोना बिनि थाखायनो जोङो फिथाइफोर जानायाबो मोजां आरो नोंथां। ओ बेयावबो जोंहा औ बेयावबो मोनसे बिफां लाइफाङा जोंनो मोनसे गोथाव बेसाद होलायो आरोना जानो थाखायबो आरोबाव मोनसे ओ आं बुंबावनो सानदों ओम बिफां लाइफाङा जोंखौ बेफोरबादि फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे जोंहा मा आरोबाव। ओ बिफां लाइफाङा जोंहा माने माब्लाबाथ' गरमथारबा जोङो बिफां लाइफांनि सिङाव सायायाव थानो मोजां मोनो नङा होमबा। ओ जों बुंनांगोन बिफां लाइफाङा जोंनो सायाबो होयो आरोना ओ जायाव जिरायनानै जोङो मोजां मोनो आरो जोङो बेयाव न'खरनि जमा जिरायनानै ओ बेसाद फोरबो जानो हायो बा गुबुन बुस्थुफोरबो जानो हायो बा जिरायनानै जोङो रायलायनोबो हायो थ' बिफां लाइफांनि सायाव जिरायनानैबो जों थानो हायो आरोना
थानाय नंगौ नंगौ
बेखिनिखौनो आङो नोंथांनो बुंनानै होबाय आरोना
औ नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बाथ्राखौ आङो मिथिना मोनबाय दा बि फाङा जोंनि थाखाय मा खामानि मावो बिफाङा जोंनो माल होफैयो बिनि थाखाय आं गोबां रोंनाङिफोरखौ आङो रोंनाय बायदि मोनबाय आरो नोंथां
औ
दा जोंहा मा ओ नोंथाङाबो एसे बुंनो सानदोंबा बुंदो दे
औ दा बे बिफां लाइफांनि दारैनो जोंनि जायगायाव दा बिफां लाइफां गैयाबानो अखा बांखाबो खम जालाङो जोंनि ओ गाज्रि बारहावाफोराबो साग्लोबसारो बार फैनाय खम जालाङो ओंखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो ओंखायनो गायनांगौ आरो जोंनि बारि बागानफोराव जोङो जेब्लाबो दंफां फांसे फांनैखौ जोङो जेब्लाबो गायबाय थानो नांगौ होमबासो जोंनि आबहावाया मोजाङै थागोन जोङो मोजां गोग्गो बार मोनगोन जोंहा दिनै गारि मथरानो पलुउसन गाज्रि बारहावा लाबोगासिनो नङा होमबा बेफोरखौनो जोंनि ओ मिथिंगायारि जों बिफां लाइफांनि ओ हावाजोंसो बिसिनि हगारनाय गेसजोंसो बेफोरदि गाज्रि बारहावाया साफा साखोन सिखोन जालांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
दा दा ओंखायनो जोङो जेब्लाबो बिफां गायनो बिफां लाइफां गायनो सोलोंनांगोन बिफां लाइफां गायनाय हुदाखौ जों नागारनो मोननाय नङा ओंखायनो जोङो गासिबो बि बिफां लाइफांखौ अनसायनो रोंनांगोन जोङो जानला मानला बिफां होनबानो दानफेनानै गारनो मोननाय नङा गारलाबायनो नाङा ओंखायनो जोङो दा ओंखायनो अखा बांखायाबो बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो गोबां खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बिनि थाखायनो जोङो जेब्लाबो जों मिथिंगाखौ अन्नो रोंनांगोन जोङो बिफां लाइफां अननो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बिदिनो बिफां लाइफांनि दारैसो जोङो गोग्गो बार गोग्गो हावा जोङो मोनजागासिनो दङ आरो नोंथां दा ओंखायनो जेब्लाबो जोङो बिफां लाइफां गायनो जोङो गथ' गथायफोरखौबो जोङो फोरोंलांनांगोन जेब्लाबो जोङो बिफां लाइफां दाननो होन होनायखौ बन्द' खालामनांगोन जेब्लाबो जोङो मिथिंगाखौ जोङो जेब्लायबो अनसायनो अनसायफिननो रोंनो नांगोन आरो नोंथां
औ
औ बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो दंबावोबा नोंथाङा एसे बुंबावोबानो जाबाय दे
औ आं बेखिनिखौनो जेनेबा जमायै बुंनोसै आरो ना नोंथांसेरै बुंनो आरो आंनिजों एसे मिलायनानै लास्खिनियाव जों दा मिथिना मोनबाय बा नुना मोनबाय जेरै बिफां लाइफांफोरा जोंनो अक्सिजेन होनायजों लोगोसे जोंनो बिफां लाइफांफोरा साया होयो आरोबाव जोंनो मोजां बारहावा बे बिफां लाइफां बिफांफोरा होयो आरोबाव जोंनो जानो थाखायबो बिसोरो गोथाव गोथाव फिथाइ सामथाइ बेफोरबादि होयो लोगोसे जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ मा होनगोन बेसादफोर बानायनायावबो बाहायो आरो नोंथां बुंनाय बादिबो जों नुनो मोनदों आथिखालनि जुगाव बिफां लाइफांखौ जोबोरैनो दानस्रांगासिनो दं बिनि थाखायनो जों बैफोरबादि दानस्रांनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन आरो बिफां लाइफांफोर सेभ खालामनो रोंनांगोन बा नों फांसे हायोब्ला बिनि सायाव बिनि उनाव नोङो औ फांनै फांथाम जेनेबा बेफोरनि गायनो रोंनांगोन आरो
औ नोंथां
ओमफाय जों नुनो मोनो बिफां लाइफांजों जों रांबो खामायनो हायो जेरै खायसे बिफां दं जेरै रबर रबर बिफां होनो ना आरोबाव नारेंखल बिफां नारेंखल बिफांनि निफ्रायबो जों बिनि बिगुरजों गोबां बुस्थु बानायनायखौ नुनो मोनो आरोबाव ओजों रबार दंफाङाबो मा औ औ औ नंगौ आरोबाव जों रबर बिफांखौबो बिनिफ्राय जोङो रबर दिहुननानै जोङो सेन्देल बायदिसिना बायदिसिना रबरनि बुस्थुफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मानोना बैफोर रबर बिफांखौ जोङो दानफायनोबो नांलाया जोङो बेखौ गायनानैल' लानानै बिनिफ्राय बिगुरनिफ्रायनो एसे हाख्ला हाख्ला होयोबानो आथा गयो जाय आथाजों औ आथाजों रबर जायो आरो बेखौ जोङो गोबां इन्डास्ट्रियाव हरनो हायो बे रबरखौ आरो बेबादिनो जोङो रां आरजिनो हायो जोंना बुंनांगोन बिफां लाइफाङा जोंना रां आरजिनायावबो हेल्प खालामो जोंखौ थांना थानायावबो अक्सिजेन होनानै हेल्प खालामो बुस्थुफोर बानायनायावबो हेल्प खालामो आरो जोंनो मोजां बारहावा होयो आरोबाव जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो गोबां खामानियावनो जोंना मुलाम्फा दं आरो बिफां लाइफांजों थ' जोंना सेल्फ ओ सेभ खालामनायाल' जोंनि खामानिया आरो
औ नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन्थों
ओ गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय